हेल'
खोलोमबाय नोंथां औ नोंथां खोनाबाय औ औ नोंथां औ नोंथां नोंथांनिसिमबो जासिग हरनाय थाबाय
मा खालामदों नोंथाङा
आङो नै एमावसो बानायगासिनो दङमोन नोंथां
अ अ
अ नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन
आङो नोंथांनि नोंथांनो जोंनि दोरोङारि ओंख्रिनि बागै रायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा सोलाबगोनना सोलाबा
ओ दे बिदिब्ला फोरमायदो
अ आङो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि नारजि अमानि बा सावरायनो सानदों नारजि अमाया जोंनि हारिनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि होननानै जों मिथिखायो बयबो नारजिया बोरैबा जायो होनब्ला नारजिया फाथोनिफ्राय जायो फाथो बिलाइनिफ्राय फाथो बिलाइखौ जेब्ला जों फोरानो अब्ला बेसरेम गेस्रेम जाजासिम फोरानोब्ला बेयो नार्जि जायो होननानै जों मिथिनो मोनो आरोना नारजिखौ खालामनो थाखाय जों सिगां फाथो फाथो बिलाइखौ खानानै लाग्रो नांगौ जायो बिनि उनाव मोजां फोरानना गेस्रेम जाजासे फोराननांगौ जायो आरोना? फाथो बिलाइखौ अब्लासो नार्जि जागोन आमफ्राय बेनि उनाव नारजिखौ जोङो अमा बेदर अमा बे मेजेम आरोबाव आलु जहलजोंबो जायो होननानै खोनानो मोनदों नोंथाङाबो जाखांखाबाय खोमा आलु जहलजों नारजिजोंखौ औ नारजिखौ औ नारजि खौ संनो थाखाय जों सिगां नारजिखौ नार नारजि गोरानखौ जोङो दैयाव सोमना दोनग्रोनांगौ जायो दैयाव सोमनायनि जाहोनानो जायो जोङो बिनि गोखा नारजियाथ' बिराद गोखा होननानै जों मोथिखा नालाय बिनि बे गोखाखौ खारहोनो थाखाय जों दैयाव सोमो होननानै मोनथियो आरोना नाथाय गोखाया बारा खारा एसेल' ओरैनो खम खालामो खिन्थु गोखायानो थायो खिन्थु एसे खम खालामो आरोना एनि गोखाखौ आरो एसे दसे सोमनानै बेखौ एदम नारजिखौ सेबना लानांगौ आरोना बिनि गोखाखौ खारहोनो थाखाय बिदैखौ गहोथारनांगौ गोसोम गोसोम आदि बिदै दि गयो बेखौ गहोनांगौ आरो ना बिनि उनाव सेबखांनायनि उनावहाय जोङो दसेहाय माबायाव रुगारनोसै नारजिखौ दोआव दै होनानै अराव रुनोसै आरो दसे समनि थाखाय बेहायनो जोङो खारै खौबो हरनानै लाखानो हायो नारजि नारजियाव खारै खारै गैयाबानो जाखाया नारजिया जोङो नारजियाव खारैखौबो रूनाय समावनो हरनो हाखायो आरो ना जेब्ला रुखाङो अब्लाहाय जोङो बेखौ सानोसै आरामनो गेब्लेजा से आराम गेब मोजां गेब्लेजासे साथाबनांगौ आरो ना नार्जिखौ रुखांनायनि उनाव अब्ला जेब्ला गेब्लेयो अब्लाहाय जोङो जि जों संगोन जों बांसिन अमा मेजेमजोंनो नारजिखौ सङो होननानै मोनथिनो मोनो बांसिन अमाजोंनो जायो मानसिफ्रा नारजिखौ जोङो नारजिखौ अमा अमा मेजेमजों माने गोथावसिन जायो होननानैबो जोङो मोनथियो आरोोना ओम ओमफ्राय जोङो नारजिखौ थाखांनायनि उनाव अमा बेदरखौबो जगार खालाम खानो हाबाय अमाखौ मोजां सु नानै अमा मेजेम मेजेमजों बांसिन जानाय जायो माने मेजेम बांसिन जायो आरो ना माने मोदोम खमा ओमफाय मेजेमा बांसिन जायो नारजि नारजिजों सङोब्ला अमाया अब्ला बांसिन गोथाव जायो। अमाखौ सुखांनानै आरामनो उनाव जेब्ला जोङो अराव अरदाबाव सारायखौ जाननानै जेब्ला साराया दुङो अब्ला जोङो थावफोरखौ होनानै थाव हारदोंब्ला सामब्राम सामब्राम गोजा ओमफ्राय बानलुफोरखौ दसे होसननानै आराम एसे खामफ्राम खामफ्राम एवनानै जेब्ला जेबब्ला खामफ्राम खामफ्राम जायो अब्लाहाय जोङो अमा मदरुखौ होसनहरनो हाबाय आरो ना ओमफ्राय मोजां दसे एरनानै एसे राफोद जोायोब्ला अमाया जोङो हालदै संख्रि बेफोरखौबो होनानै होनो हाबाय
औ नोंथां
ओमफ्रायहाय जोङो आराम एरफिनबाय आरो ना हालदैनि रङाा अमायाव नांजोब होनानै जों मोजां एरफिननानै दसे थानानै जोङो मस्ला मस्लिफोरखौबो होखानो हाबाय जोङो पेकेटनि मस्लाफोरखौबो होयो होनाया जेरै गरम मस्ला माबा माबि जोङो बेफोरखौबो होयो देनानै ओमफ्राय जोङो माबा सामब्राम गुफुर बानलु ओमफ्राय हाइजें बेफोरखौबो देयो आरो ना मोदोमनायनि थाखाय माने बेदरा गोथाव मोदोमो होननानै जोङो बेफोरखौबो होयो बिनि उनाव जों बेफोर देनानै लानायफोरखौ होनानैहाय दसे एरनोसै ओमफ्राय मोजां एसे अमाया मोजां राफो जायो बा जों जे माबाखौ नारजिखौसो जों मानानै लादोंमोन सानानै लादोंमोन रुनानै जों बेखौ अमा बेदराव होसननोसै आरोना ओमफ्राय मोजाङै एरनानै गोदौ होनोसै नारजिखौ नारजिजों अमाजोंखौ ओमफ्राय दसे खोबहाब खोबहाब खालामनांगौ खोबलाय एरलाय बिदि खालामनांगौ आर ना ओमफ्राय जोङो माने नारजि अमा संनाय समाव जोङो खाथियावनो थाबाय थानांगौ जायो मानोना गोदौ फुयो नारजिया ओमफ्राय खोम्बा द गोदौफुगोन नालाय ओंखायनो जों नायहाब नायहाब नायह नायनानै नायै नायै माबानांगौ जायो आरोना दसे एरलाय मालाय खालामनानै ओमफ्राय जेब्लाहाय जोंना नारजिया मोजां गोदोङो अब्ला जोङो मोनहां जायोब्लाथाय जोङो मा होनो इखौ संख्रि साखिनोसै आरो ना जों संख्रिया ओमफ्राय नाङाखैबाथाय एसे संख्रि हरबावनोसै बिनि उनावहाय जों एसे एरनानै मोजां संख्रिखौ माबानानै जोबनो थाखाय गासैबो बेखौ दसे एरबावनानै गोदौ होनोसै आरोना आरोबाव गोदो होखांनानै मोननाय बायदि जायोब्लाथाय जोङो खांनोसै जोङो आङो नोंथांनो बुंबावनो सानदोंदि जोङो बहायबाफोर हटेलफ्राव ओंखाम जाहैयोब्ला जोंनि दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनला नारजि बेफोरखौ जोङो गासिबोबो जोंनि बर' हटेलावनो मोनो होननानै जों मिथिनो मोनो जेनेबा जों गोदोनि समावहाय नारजि नारजिफोरखौहाय अनलाफोरखौहाय बेलेगनि जाथि फ्रा मोजां मोनामोन एबा जायामोन बखियोमोन जोंखौ बर'फ्रा मा मा जायो म होननानै मोजां ओमफ्राय अमाफोरखौबो जायामोन गोदोनि गोदोनि जुगाव मानसिफ्रा हार बेलेग जाथिफ्रा दानि जुगावहाय जों बेफोरखौ बेलेग जाथिफ्राबो जानो जायो होननानै जोङो मोनथिनो मोनबाय आं बेहायनो फोजोबनोसै नोंथां नोंथाङा आंनो एमाव बानाय बर' बर'फोरनि एमाव बानायनायनि बागै आंनो खोन्थानो हागोन नामा एसे
औ नोंथां बिदिब्ला आं एसे फोरमायलांनोसै जोंहा गिबियावनो एमाव बानायनो थाखाय
माखासे हाग्रायावहाय एबा खाथि खालायावहाय लायनाय मोखोना बिलाइ एबा जोंहा माखासे मा होनो एमावखौ देनो थाखाय जोंहा माखासे बुस्थुफोरनि गोनांथि जायो जेरैहाय जोङो मोखोना ना आरो माइरं आरो जोहा दंबावो मा माखासे बिलाइफोर जायखौ जों हाग्रानिफ्राय लाबोनानै फैनाय जायो जोङो ओ एमावखौहाय मा सिगाङावहाय जोङो बिलाइफोरखौ देनानै लाग्रोयो उवाल आव उवालाव देनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय जोङो गेब्लेहोगोन ओ गेब्ले गेब्लेहोनानै जोङो जेब्ला बे जोंनि बिलाइफोरा गेब्लेगोन अब्ला जोङो बे माइरंखौ फसरनांगौ जायो एबा इंखुरखौ सुनानै लानाय एंखुरखौ जोङो बेखौहाय ओ जयै होफानानै आरो फिन खेमसेबाव देनांगौ जायो जाहाथे बियो मोजाङै गेब्लेयो आरो मोननैजों ओ बिलाइजों आरो माइरंजों मोजाङै गेब्लेयो बेनि उनाव जेब्ला जोङो बे ओ माइरंखौ दिखांगोन बेनि उनाव जोङो दस्रा खुरै ओ संग्रायाव नङाब्ला गामलाफोराव एरख'नानै गोरान जायगायाव एरख'नानै जोङो बेखौ आखाइजों महर होनाय जायो
ओ ओ
जों बनानै जोङो बेखौ फोराननो थाखाय बिदिनो सानदुंहाय दोनो नाय जायो आरोना जाहाथे बियोसे गोरा महर लायो आरो मुसिया गाज्रि जायो मुसिबाथ' जोंनि बे जौ संनायाव हाय मोजां जानो नागिरा बेनि थाखायनो जोङो एसे गोरान जायगायाव दोननाय जायो बिनि उनाव जोङो बेखौ न' सिङाव लांनानैहाय जिफोरावहाय खाथुमनानै दोननाय जायो जाहाथे बेवहाय एम्फौ नाङा ओ आरो सोरबा सोरबा बयामावबो सोनानै दोननाय जायो एम्फौ नाङोब्लाथाय जोंनि बे जौवावहाय मोजां जाया होननानै बुंनाय खोनानो मोनो
उ उ
जोङो एमाव जोंहाय माबोरै जौ संनाय जायो आं बेखौबो एसे फोरमायनोसै नोंथांनिसिम ओ जोङो जौ संनो थाखाय जोंहा माइब्रानि जौआ जोंहा गोबां रोखोमनि थायो संनाया बेबायदिनो जोंहा दङ माइब्रानि आरो माथानि जोसानि बेबायदिनो खोमनि थायो जायखि आङो मोनसे बुंलांसै माइब्रानि माइब्रानि जौ संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो माइब्रा माइरं थाग्रोनांगोन माइब्रा माइरंखौ जोङो मोजाङै सुनानै लाग्रोनांगोन ओ सुनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय ओ खेरखाफोराव दसे दोनथ'नाय जायो जाहाथे ओ जोंनि बे
थौ गिदिर जा बेवहाय थौ नङाबा दो गिदिर लानांगौ जायो बेवहाय जोङो दोआवहाय दैखौ बुंजासे होनानै जोङो बेखौ अराव जाननाय जायो गोदौहोबाय थायो थानाय जायो जेब्ला बेयो गोदौगोन अब्ला जोंङो बे माइब्रा माइरंखौ होसननाय जायो। माइब्रा माइरंखौ होसननानै जोंङो बेखौ रुनाय जायो।
औ
रुनानै जोंहा माइरंखौहाय ओंखामबाय बिदि खालामनाय जायो आरो जाहाथे ओंखामानो खालामनाय जायो नाथाय ओंखामनिफ्राय एसे आलदासिन जायो आरो बेयाव जोंङो माथा माथा माइरंबो होफानाय जायो। जुदि जोंङो माइब्राल' संङोबा जोंना बियो एसे ओंखाम संनाय समाव सिथाबला बायनाय जायो नालाय जा बेनिखायनो माइब्राजों लोगोसे माथाबो होफानाय जायो लगायनानै संनाय जायो बेनि उनाव जेब्ला बेयो रुयगोन दैया रानगोन ओंखाम महर लागोन अब्ला जों बेखौ जायगायावहाय लखबनानै लानांगौ जाहाथे बियो गुसु जायो।
लखबनानै लानानै जोंङो बेखौ फेेनला नांगौ फेनलानानै दोननानै जेब्ला गुसु जागोन अब्ला जोंङो बेयावहाय
जोंनि बे देनानै लानाय एमावखौहाय बोफेलेनानैहाय आदा होबानो जायो खावसे होबानो जायो बुरजाागोन नांङा एमावखौ हाङाब्ला जौआ गोरा जायो बेयाव जोंङो
खावसे होनानै जोंङो बेयावहाय सारला जोबनांगौ माइरंआवहाय सारखांनायनि उनाव जोंङो बेबायदिनो सानसे दोननानै खोबनानै थालिर बिलाव खोबनानै सानसे जानि अखानायै जोंङो बेखौहाय माबा थौआवहाय जोंनि बे थौ गिदिरावहाय सोफिननाय जायो थौ जोंना जिउ सोनानै होनो थाखाय थौ नंङाबा बिदिनो प्लास्टिकनि बालथिंफोरावबो जोंङो सोनानै दोननो हायो जायखौ खोबग्रा गोनां जानांगोन आरो खोबाब्लाथाय एम्फौआ बाहा लाहैनो नागिरो जाय जोंनि जौखौहाय गोखै खालामो गोखैबाथाय जोंना जौआ थावा नालाय बेनिखायनो बेखौ सुनानै दोननानै खोबनानै दोननाय जायो बिनि उनाव जोंङो बेयावहाय जान्था बो सोनानै दोननो सोरबा सोरबा जान्था बो सोनानै दोननाय जायो जान्था सोनानै दोनोब्ला जौआाहाय सेवनानै बे माइरं सेवनानै गेब्लेनानैहाय बै जानथा सिङांवहाय बिदैया गनानै थाजोबो उनावहाय जोंङो बे जानथानिफ्रायनो बिदिनो गिलासजों